हेल' नोंथां
औ हेल' खोनादों दा? औ खोनादों
ओम दा जोंथ' राय्लायनाया जोङो न'नि ट्रफिक लानोसै ना मा होनो
औ ओम
ओं दे नोंथाङा दे फोरमायग्रो दे न'नि सोमोन्दै मा मा मोनथिगौ एसे फोरमायना होदो
अ आंथ' एसेबां मिथिया ओ थेवबाबो जिखिनि मि थि आं बेखौ बुंनो सानो आरो ओ अ नोंथां